हेलौ नों
औ नोंथांङा फ्रि दंङो नामा?
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ। आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथांङा हागोन नामा सावरायनो?
नंगौ नोंथां हागोन नोंथां।
औ। ओ आंङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदों ओ नों थांङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर'फोरा माबायदि आबाद मावनानै ओ थांनानै थाबोगासिनो बा जिउ खुंबोगासिनो दंङ।
नंगौ नोंथां आबाद आबाद बुंङोब्ला थ' जोंङो बै ओ जेनेबा माइ आबादनि सायाव ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' माइ आबाद बेखौथ' जोंनि जायगायाव गोबांङैनो माने गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानायखौ नुदों आरो दाबो बेबायदिनो मावबाय दंङ। ज-जोंनि जायगायावथ' बेवहाय दै माने माने दैनिबो बे एफा आंखाल जाया माने दैज्लां बोथोराव फा आंखाल जाया आरो' बेवहाय जोंनिया गोथौ हा दंङो आरो एसे बोरि हाबो दंङो बैफोर हा फोरावबो जोंङो गोबांङैनो मा बै दैज्लां बोथोराव माने माइनि आबादखौ मावनाय जायो। माइ आबाद बुंङोब्ला बेवहाय जोंङो बै ओ जो-जोसा माइब्रा बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो रनजित बंग' बन्धु गोबां गोबां माने जों बायदिसिना जि गोदान गोदान फायबायना बैफोरखौबो मावसोनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोंहा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनोथ' जोंनो बैफोर जि आबादखौ मावनो सान्दों बे आब आबादनि जोंनिया माइज्लिखौ नांगौ जायो। बेखौ जोङो ओ बुथुमना लाग्रोयो। बुथुमना लानाय माने गोदोनि एबा सिगांनि माने जोङो ओ जि आबाद मावदोंमोन बै आबादखौनो मावफिनो गोसोबा बेखौ जोङो जमा खालामना दोननानै बे एसे माने ओ सालिनानै एबा जावनानै जोङो दोनो आरोना। मोजाङै जाहाथे बैफोर माने बेवहाय गुग्लाबो थायोना नोंथां बे गुग्लाफोरा औ बेनिखायनो जोङो साफा खालामनानै दोनो। आरो बै दोन्नायखौनो जों माइज्लि हिसाबै बाहायनानैबो जों माइ माब खोथिया बोनायखौ नुो दा खोथिया बोनो थाखायथ' जों माइ ज्लिखौ मोनबाय बा मायज्लिखौ मोननायनि उनाव जों बस्थायाव सोनानै जों दैफोराव सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो। सोमखांनानै हरसेबा हरनै सोमबाय सोमनानै जों मा खालामो बेखौ दैयाव एसे दैनिफ्राय जोङो बाहेरायाव एबा बोरिफोराव एसे जोङो बोखांना दोननाय नुयो। जाहाथे बेयो जोंनिया बै दैया हाबना थायोना बेवहाय बे एसे सरद नानै थाङो आरो बेखौ जोङो ओ बै हाफोराव लखबना दोनो दोननानै मोनसे जायगायाव दोननानै बेखौ खोबना दोनो। खोबना दोननानै जोङो बिदिनो बेयो हरसेनि गेजेरावनो माने गाजा बेरो। गाजा बेरनायखौ जोङो आरो बस्थायाव सोफिनानै जोङो दुब्लिसिम लाना थाङो दुब्लिसिम जोङो जि जायगायाव फोगोन बेै जायगाखौथ' जों इनि सिगाङावनो माने आ जेसे माने जोङो साखा फारा खालामना दोनो जेनेबा बे हाखौ हालेवना दोनो हालेवनानै हाखौ जोंनिया बै ओ हाब्रु खालामना दोनो आरो हाब्रु खालामनानै मैबो होना दोनो। आरो मै होखांनानै जों बेवहायनो आखाइजों जोङो ओ सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बिदियैनो बेयो जोंनिया जेब्ला रज'गोन रज'नायनि उनाव बियो जोंनिया फनो हानाय जासान जाबाथाय जों बेखौ गायनो थाखाय लाहार फाहार खा खालामो आरो गायनो थाखायथ' जोंनो नोंथां जोंनिया बै हाखौबो जोङो हालेवनांगौ जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो हालएवना लाग्रोयो आरो नोंथाङा हालेवना लाखनायनि उनाव जों बिदिनो गेजेर गेजेर आलिबो होना लायो। दैया जाहाथे जोंनिया जमा जाना बै जायगायाव थायो। दै नांगौ जायोना नोंथां बे आबाद मावनो थाखाय बेनि थाखायनो औ बेनिखायनो बिदिनो जोङो माइ गायनायखौबो नुनो मोनो गायनाया फुनानै जोंङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गायनायाव जोंनिया हिनजाव मानसिफोर खौनो जों गोबां गायनायखौ नुनो मोनो आरो हौवा मानसिफोरखौ गायनायखौ नुवनो खोथिया फुनायाव खिन्थु हौवा हिन्जाव जोंनिया फुनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव आरो। आरो बिदिनो बै जेब्ला ओ जौगोन जौनानै जेब्ला फिथाइ थायगोन फिथाइ थायनानै जोंनिया मोनगोन मोनबाथाय बेखौ जोंनिया हानांगौ जायो नोंथां। हानांगौबा जोङो खासिजोंनो जोंनिया हानायखौ नुनो मोनो हाखांनानै जोङो बेखौ थननानै जेनेबा जोङो बै हुलाबारिजों जोङो फाफ्लियाव बाननानै जोङो लाना फैनायखौ नुनो मोनो लाना फैनानै मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै जोंनिया बेवहाय माने मार होन होनायखौ नुनो मोनो मार होन होनानै जि माइ मोनबाय बै माइखौ जोङो ओ बै जोंनियाथ' दुलि थायो नालाय बे दुलिफोराव जोंङो ओ दोन्नायखौ खायफाया जोंनिया बाख्रिबो थायो बे बाख्रियावबो सोना दोन्नायखौ नुनो मोनो आरो
नोंथां औ बिदिनो जोंनियाव माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइखौ मावो आरो मा रोखोमै माइ खौ मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ ओ जोंनियावबो बे नोंथाङा फोरमायलांनाय बे एखे आदबजोंनो ओ जोंनिथिं माइखौ गायनाय जायो नोंथां ओ नाथाय जोंनिया माइ गायनायाव ओ दैनि आंखाल जायो आरो नों थां जोंङो दैखौ मेसिनफोरजों बा सलारफोरजों ओ हा सिंनिफ्राय बहननानै होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ जोंनिथिं बिदि फुख्रि बा दैमाफोरबो खाथियाव ओ गैया नालाय नोंथां ओ आथिखालावथ' नोंथां ओ जोंनिया माइ गायनायाव
थारैनो नंगौ नोंथां
औ ओ माखासे गोदान मुगानि गोदान गोदान मेसिनफोर ओंखारगासिनो नोंथां जेरै ओ मेसिनजों माइ गायनाय ट्रेक्टरजों हालेवनाय ओ बे फोरबायदिया नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांमोननि जायगायावबो सोलिदों नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ
बिदिनो जोंनि जायगायावबो नुयो आरो नोंथां थारैनो ओ माने दै बोरि हाफोराव जोंनो नांगौ जायो नालाय
औ
ओ बोरै हाफोराव बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थारैनो
औ
खोनादोंना नोंथा औ आरो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावो ओरैनो
माइनि अनगायैबो जोंनिथिं ओ बेबायदिनो ओ बहल जिंखा लाव ओं हालदै बेफोरबायदिखौबो मावो आरो नोंथां थारुन बेफोरबायदिखौबो, खोनादोंना नोंथाङा?
आबादफोर मावो नामा?
औ बेसरखौबो मावो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ गोबां आबाद मावो बिदिनो सबाय दालि बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव जि माइ गायो बेयाव नोंथांमोननिथिं ओ माब्लाबा दैबानाफोर बा माब्लाबा ओ हाग्रानि जिब जुनार फोरा फैनानै ओ नोंथांमोननि माइखौ माबाफोर खहा खालामो नामा?
खहाथ' बिदिनो जोंनिया दैज्लां बोथोर जेनेबा दैबाना थ' जोङो गोबाङैनो। नुयो सिलिंखार जानायखौबो खायफा जोंनिया।
ओ नोंथांनि राय्लायनायखौ मोजां खोनायासै। हेलौ नोंथां।
खोनादोंना।
औ दासो खोनादों नोंथां।
नुयो सिलिंखार जानायखौ।
औ।
औ बिदिनो दैबाना जानानैबो नोंथां जोंनियाव सिलिंखार जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि अनगायैबो माने बिदिनो दैज्लां बोथोर एबा माइ आबाद मावनाय समाव जोंनिया। बैयाव मैदेरफोर फैयो नोंथां खोनादोंना।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ मैदेरफोर फैनानैबो जोंनिया बेफोराव गा माने। माइ आबाद जेब्ला मोनो होमबा बै समाव फैयो बिसोरो। फैनानै एसे जालांनायखौ नुनो मोनो आरो। माने जोंनि जायगायावबो नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि नुयो नामा।
औ नोंथां जोंनिथिंथ' ओ दैबाना जाया आरो नोंथां। बेबायदिनो मैदेरनि फैनायखौ नुयो आरो नोंथां। फैनानै ओ जानानै आबादखौ ओ खहा खालामो बेबायदिनो आबादारिफोरा। ओ माइनि आंखालाव गोग्लैया आरो जेनेबा बिसोरो मोननांगौ माइखौ मोना बेफोरबायदि जायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ। ओ नोंथांमोननिथिं माइनि अनगायै आरोबाव मा मा आबाद मावो?
मायनि अनगायै नोंथां जोंनियाव बेसर आबादखौ मावो नोंथां।
अ
खोनादों ना औ।
खोनादों नोंथां।
औ बेसर आबाद बुङोबाथ' जोंनिया बेवहाय बे माइ गायखांनायनि उनावनो बेसर आबादखौ मावो आरो। बे थावनि थाखाय जोबोद गोनां नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मावो ना?
औ मावो नोंथां जोंनिथिंबो।
औ मा रोखोमै मावो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
ओ जोंहा गिबियावनो ओ जोलैनि गोनांथि जायो। बेसरफोरनि थाखाय ओ बेखौ जोङो। न'आवनो दोनखानाय बा ओ हाथाय बा बाजारफोरनिफ्राय। बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जोङो हाखौ ओ आथिखालावथ' जोङो नांगोलजों हालेवनायखौ नुला नालाय नोंथां जोंनिया ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै हाखौ मोजां खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। हेलौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोनथों।